हेलौ
हेलौ
मोजाङै खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां आंनियाव खोनादोंदा नोंथां औ दे होमबा नोंथां जोङो दैलांनि मैगं थाइगं जानाय लोंनायनि रायलायनोसै ना नै
जायो नोंथां जायो दा नोंथाङानो औ औ दा नोंथाङानो नोंथांनि ओनसोलनि माबायदि दैज्लां बोथोराव माबायदि मैगं थाइगं मोननो हायो बेफोरखौनो एसे आंनो खोन्थानानै होग्रोदो नोंथां
औ दा दैज्लां बोथोराव जों मैगं थाइगं जोंनि जायगायाव मोननाया जाहैबाय जोङोथ' बांसिनो जायो नालाय ओमफ्राय जोङो गासिनो बे बहल
औ औ
जोगोनार खोम्रा बेफोरबायदि गायनानै जायो ओमफ्राय लोगोसे मैथा फाथु खांख्रिखला औ बेफोराव गायना जायो आरो बांसिन
औ । हेलौ
नोंथां मोननिया
नोंना मोजां खोना फैयाखैमोन बुंफिननो हागोन नामा
नोंथांमोननिया मा - मा गायना जायो नोंथां होनदां नोंथां?
अ दा आथिखाल नोजोराव नायोब्लाथ' बेफोरबायदि माने दैज्लां मेसें होननानै माने बासिनानै एबा बुंनानै जोङो आथिखालाव बोखावनो हानाय जानायखौ नुनो मोना, मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो मिथिगौ आथिखालाव मैगंफोरा माने दैज्लांनि मेसेंनि बेफोरबायदि बुङोब्लाबो जोङो माने हाथाय बाजाराव जोङो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय माने मैगं थाइगंखौ जोङो मोननो हायो आरोना दा जोंनि दैज दैज्लां बोथोराव जोङो मालाबाबो कफि फिथाइखौ मोनजाया नङा होमबा नाथाय गुबुननि फैनाय कफि बेलाथि बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ।
औ नोंथां बे हाथाय बाजारनि बेलायावबा बेफोरखौ नुनो मोनो जोङो ओमफ्राय आं बुंदोंमोन माने न' गायनायखौ होनदोंमोन आं न' गायनायाव हिसाबैबा जों गायना जाला आरो बेफोरखौ हबाव माने बायना जायोबा दैज्लां जा मार जा मेसें जा जायखिजाया समावनो जों बेफोरखौ मोनजायो आरो नोंथां ।
औ दानिया बिब्दि बुङोब्ला जोंनियाव बिब्दिनो ओ सबायबिमा मोनगोन ओ जोगोनारफोर एसे मोन- दा हागौ ए खुमब्राफोर मोन ना बिदिनो फान्थावाथ आथिखालि बार मासि आबो थाबाय फान्थावखौबो लाजाबाय बेनि अनगायैबो जोङो मुदोमफुल बेफोरबायदिनो जोङो गोबां मोननो हागोन आरोना बेबायदि नो जोङो मोननो हागोन दा नोंथाङा मालाबा? औ औ दे बुंलाय
मोदोमफुलाथ जोंना ओ बार मानसिया माने बोथोर गैयि फिथाइखौनो होनजागोन मैगंखौनो होनजागोन दा मोदुम- फुला फिथाइयावबो दोनजागोन मैगंआवबो । फोरोनजागोन ।
औ
औ बेजों लोगोसे आरो बे फान्थाव ओननाया फान्थावफोराबोथ बार मानसिया फान्थावबो थायो नालाय माने बोथोर गैयै हिसाबै गोलैयो आरो बेफोरो खायफाया दा खायफा फाया बोथोर हिसाबै थाङो औ
औ
बेनिफ्राय बे सबाय बिमा बेफोराबो माने दैलांनिनो गाहाय बुंनो थाङोबा बेयो दैलांनिनो गाहाय माने ओमफ्राय दैज्लांनिबाबो माने आथिखाल माने बांसिनानो जायखिजाया समावनो दिहुननायखौ नुनो मोनसै जे मै खोथाफोराबो बिदिनो जाय गेजेर समावनो दिहुननायखौ नुनो मोनसै दैलां नङाबाबो बेफोरखौ जों मोनजासै फलफोरखौबो जों दैलां नङाबाबो मोनजासै
औ
हाथाय बाजाराव बायनो थाङोबा आरो नोंथां ओमफ्राय जोङो न'आव माने गावनो गायनानै जा होयोबा जों ओरैनो मुलि होआ हासार होआ गारा गायना जानांगौबा जोङो बोथोर हिसाबै थानांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ
औ जों ओरैनो गायना जायो बा बोथोरनि सोलाय जुदि जोङो दायो भलखौ जुदि जोङो मेसेङाव गायोबा इसे एसेबां माने जों मोनजानाय नङा आरो थां जाबायदि जोङो दायो मोनजायो बेबायदि जोङो बे समाव मोनजायो बिदि नङा आरो नोंथां
जानो हागौ ओंखायनोथ' माने मेसें आरो दैज्लांनि मैगं थाइगं होननानै राननानै दोनखादों जानो हागौ बोथ बोथोरजोंबो लोगोसे बेफोरो माने बोथोरजोंबो लोगोसे खारफानांगौ जायो नङाब्ला फिथाइ सामथाया हयथ जायाबो जानो हागौ
औ नोंथां माने जायनि जि समनि बेबायदि बिदि आरो नोंथां बेनिफ्राय होमबाबो माने नोंथां बे बेफोरखौ माने मुलि हासार होयोबानो माने बेफोर गासैबो पसिबोल जाजोबो आरो नोंथां माने बोथोरनि सोलायैबो जों दानिया मोनजाजोबसै आरो
औ औ दा होमब्ला मैगं थाइगं होननानै बुंब्ला नोंथाङा माब्लाबा मैगं थाइगं अबेबा मोनसेखौ मेसें नङाबा दैज्लाङाव गायफेरबायना नोंथां
औ आङोथ' बांसिन दायो
बेबायदि इसेबां गायनाय जायाखै दा ओरैनो गायदोंबाबो जोङो दैलाङाव ओरैनो फल गाइयो खुमब्रा फिथाइफोरखौ गायो ओरैनो माबाफोर खांख्रिखलाफोरखौ गायना दोनो ओमफ्राय बे तिता केरेला होननाय बेफोराव गायना दोनो। मैथाफोरखौ फोनाय जायो। बेफोरनो आरो नोंथां। बेफोरो माने इसेबां दैलाङाव बा मुलि हासार होनांगौ गोनांथि जाया नालाय।
औ औ
दा नोंथाङा माबे माबे ओ मैगं थाइगं गायनायखौ मिथिनो मोनो अबेबा मोनसेखौ स्पेसिकेलि मिथियोब्ला नोंथाङा अननानै एसे फोरमायनानै होदो जाहाथे आंबो उनाव बेफोरखौ आबाद मावनो हायो।
म आबाद मावनांगौबा नोंथां आ डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबाथ' जोङो दा समावबाथ' गोबां इजियावनो जोङो बोखांनो हायो मैगं थाइगंखौ ओमफ्राय जेब्ला जोङो दा बायदियाव मुलाफोर गायनानै जानांगौबा बा गायनानै फाननांगौबा मुलाम्फानि थाखाय जुदि गायनांगौ जायो बांसिन जोथोन लानांगौ जायो माने मुला आबाद बायदिफोराथ' माने जोंनि अखा दैजों एसे थाबनो सेवलाङो थैलाङो नालाय जोथोन लानांगौ जायो बेफोरखौ माने गोरान हा इसे बिदि जायगाफ्राव गायनांगौ जायो इनिफ्राय जुदि आ दा मैथाखौ जुदि जोङो मेसेङाव फोयोबा दै होबाय थानांगौ जायो। इनिफ्राय फुलफोरखौ बो जि जोङो फल सबाय बिमा बेफोरखौ जुदि जो मेसेङाव गायनानै जानांगौबा होमबाना जोंना बांसिन जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां माने मुलि होनाय हासार होनाय दै होब बाय थानाय बेखौ माने सानसेयाव खनथाम खनब्रै नायबाय थानांगोन आरो ओमफ्राय दा नै दैलाङावबा बे फलफोरखौ सानसेआव खनसे नायबानो जाबाय आरो नोंथां।
औ औ।
औ
औ बेखिनियानो। अ गोबां मोजां आंथ' बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ एसे एनै गायाखैब्लाबो नायफानायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो जेरै जोङो बुंनो हायो जेरै खांख्रिखला फिथाइ। खांख्रिखला फिथ फिथाइ एबा खांख्रिखलाखौ गायनो जोङो इमान बोलो नाङा आरो ना बिनि बेदरफोरखौ लाबोनानै । जोङो बेखौ गायनानै दोनब्लानो बियो माने गावनो हारसिङैनो माबानानै मा होनो खिलिनानै मोजाङै माने फिथाइ थायो आरो। बिनि थाखाय बैसां होनानै दोनबानो जाबाय जेरै जोङो गुबुन। फोर गुबुनफोर बाय । बिजेरै जोङो गुबुनफोर जेरै थाइबें जोगोनार बेफोरबायदि गायनाय बायदि जोङो बेखौ गायनो नांलाया होननानै सानो आरो।
औ माने आं नुनायावथ नोंथां खांख्रिखलायाथ माने बेदर थाखायायो नालाय बेखौ माने। बोसोरसे गायबाय। बा बियो फिथाइ थाइखांबायबा बे माने नेक्स्ट बोसोराव बि । बे जायगायावनो बिनो- खिलिफिनगोन बे जायगायावनो फिथाइ थाइफिनगोन बिबायायदिसि नुदों आं नोंथां। इपेसियेलि मानेखौ गायनायखौ बेबायदि आं नुवाखै आरो होमबाब आथिखाल माने बेनिबो औ आथिखाल माने बेनिबो । ए ओंखारनायखौ नुबाय हाथाय बाजार । फ्राव बिनिबो जोलै मोननायखौ नुनो थाङो नोंथां ।
अ माने आंनि नुनायावथ जोंनि बरफोरा माने गायोब्ला माने बेबायदिनो खालामबाय नोंथां बुंनाय बदिनो आरो । माने बेदरखौ लानानै। जुदि जायगा सोलायनांगौबा बेदरखौ दोनहैबाय।
औ बेदरखौ माने जावखांना लांनानै औ ।
ओम माने आं दिनैसिमबो नुवाखै जे जेनेबा हाथाय बाजाराव माने बेगरफोर ओंखारनाय फुलिफोर ओंखारनाय नाथाय आं दिनैसिमबो।
अ फुलियो फुलि होननानैथ फुलि ओंखाराखै नोंथां माने बेगर। फोरा ओंखारो आरो नोंथां।
औ।
औ माने दानि बे बिगियानारि मुगाजों लोगोसे माने गासिबो बुस्थुआनो पसिबोल जाबाय होननाय बाय । बिदि माने बेफोरनि बेगर मोनसेै आरो नोंथां दाना। ओमफ्राय आं बेखौ सानो आरो नोंथां आ माने खांख्रिंखला । हांख्रिंखला बि। फाङा जो जोला बेबायदि थायो जोलाया फिथाइ थाया । जुवल फिथाइ थायो जु। जोलाया ओरैनो बिबारल बारनानै बिबारा सिरिनानै ओरैनो थानसै । इनिफ्राय बेबायदि आं सानो नोंथां। जे माने बे बेगर फाननाय बे सेंग्रा जो जागोना जो। जोला जगोन बेखौथ जों मिथियाना। बोरै सिनायनो‌। जोङो बेगोराव आं बेखौ सानो आरो नोंथां । औ।
माने दाथ आंथ बेगरखौनो नुजेनाखै माने हयथ नार्सारियाव मोनगोन ना मोना मिथिया। आं माने सोंफेरनाय जायाखै दा हयथ' जानो हागौ जुदि नारसारियाव सोबायब्ला अदेबानि बिथांमोना माबा मोनसे माने बिजिरनानैस बे हयथ जो जागोन एबा फिथाइ थायगोन होननानैसो बि बिथांमोनाव हैथु होनोबो हागौ बे आंनि साननायसो आरोना दा जेखियानो जाया मानो जोङो दा जेखियानो जाया मानो दा मै मैगं थाइगंनि सावरायनाय लोगो लोगोनो जोंहा जानाय लोंनायनि सायाव एबा मैगं थाइगंजों ओ जानाय माखासे साइद एफेक्ट एबा थारैनो जों दिनै जानाय लोंनायाव ओरैबायदि नुनो मोनदों । आथिखाल माने मैगं थाइगं होननाय लोगो लोगोनो जों नुनो मोनो आथिखालाव बर'फोरा बांसिनानो आबाद एबा गोरान खेथिखौ मावनाया जोबोद खम जालांबाय । बिनिखायनो जों नुनो मोन्दों माने ओ जायफोर आबाद मावो आथिखालाव बिथांमोना ओरैबायदि ओरैबायदि नुनो मोनदों रासायनारि हासार बाहायनानै माने गोबां माने जेरै जों बुंनो हायो ओ मास मोननायाव मोननो गोनां फिथाइखौ मास मोनसेयावनो मोनहोदों। आरो लोगोसेनो दिनै मैगं थाइगं होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो दाख्लै बावैसो जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे फटल फिथाइयाव सिन्थाय कालार सिन्थाय फुननाय दा बेफोर ब्रास फायनारि मुलि जों बेफोरबायदिखौ बाहायबाय थायोब्ला थारैनो जोङो बेमार आजाराव गोग्लैयाना नोंथां
अ बेखोथाया थ' आंनि नोजोरावबो नोंथांनि बुंनाय बिदिनो था मानो होनबा जोङो । बेफोरबायदि बे रासायनिक मुलि हासार बेफोरबायदि बिस गोनां बुस थोबफोरखौ जुदि बांसिन जायोबा जो जोंनि देहाया बांसिन खहा जागोन बायदि आं सानो मानो होबा जों गोदोनिफ्रायनो जोङो रासि दाबाखौ ओ जिं मिथिंगानि मोननाय मुवा बेसादखौनो जाबोदोंमोन नालाय दा जोङो मिथिंगानि अनगायैबो जिद दि जों गोबोन माखौबा माखौबा बिस गोनां बेसादफोरखौ जायोबा जोंनि देहा थारैनो खहा जागोन नोंथां । आथिखालाव थ' बेनिनो माबाखौ नुगासिन गिनो जे गोबां सुबुंफोरा गोदो जेनेबा जुसे बोसोर जोरोमोन बाब बो दा आथिखाल मु बेयाव बाजि बोसोरावनो। जिउ गोमानाय द'जि बोसोरावनो जिउ गोमानाय बिदिखौ नुसै नोंथां बेराम आजार जानानै।
औ।
दा माने आं बेखौ सानो जे फोर माने गासैबो जोंनि जानाय लोंनायजोंनो सिलायलांजोब्बाय जानाय लोंनायजोंनो बेफोर बेराम आजारा जाजोब्बाय होननानै सानो आं नोंथां।
औ औ थ' जेखियानो जाया मानो बे आयदानि सायाव जों सावरायनानै मोनसेबाबो मोननैब्लाबो गियान बुथुमनानै लानो हाबाय। आसा खालामो जों इयुन समाव बेइ दानि सायावनो माने गोथौवै सावरायनो हाबावगोन। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां एसे खिनियावनो दोनथनसै नामा?
औ दे नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांसिम।
औ दे।